औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा माबाफोर मावदोंमोन नामा?
ओ-जेबोथ' मावाखै नै ओरैनो दङ ओंखाम ओंख्रि संखांनानै।
अ होमबब्ला आंजों एसे सावरायनो हागोन नामा? अ दे नों माबाफोर जेरै ओ-बर' हारिफोरनि माबाफोर बागै मानिबाफोर बागै फोरमायनो सानदोंबा फोरमायनो हागोन।
उम आङो नोंथांजोंहाय दा जोंनि बे गथ' मावदांसानि बागैनो सावरायनोसै नामा नोंथां ना?
औ औ
औ गथ' मावदांस होनना बुङोब्ला जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा? जाय गथ' जोङो ओ-जिब्रै बोसोरनि गाहायावहाय खामानि मावनो होनाय सासे गथ'खौनो जोंहा मा गथ' मावदांसो होनना बुङो। मानि जिब्रै बोसोरनि गाहायनि ओ-जाय गथ' बेफोरखौ जोङो खामानि मावनो थाखाय थिस'नो बेखौनो मा जों गथ' मावदांसायाव हमनाय जायो आरो। दा गोदोनि समावहाय जोङो बांसिन बे खौ मोननो थाङोमोन नङा होमबा? आथिखालाव नाथाय बे खौ बांद्राय नुनो थांलिया मानो होनबा जोंहा सरकारा गोख्रों मोनसे आयेन खानानै दोनखाबाय नङा होमबा? दा बे जाहैबाय आयेना जाय जिब्रै बोसोरनि गथ'खौ गाहायनि गथ'खौ खामानियाव थिसनगोन बैफोर सुबुंफोरा ना? बिसोरो मा जेलाव थांनो गोनां जागोन आरो बिमा बिफायानो जा ओ-गामिनि गावबुरा आरो जाय बे गथ'खौ खामानि मावनो लादों बे सुबुङाबो थांनो गोनां जायो आरो। बेबायदि। दा बेफोरबायदि माखासे सरखारनि गोख्रों आयेनखौ मानिनानै बा गिनानै ओ-दानि -' मुगायाव बेबायदि माखासे ओ- गथ' मावदांसाखौहाय दा जोङो माबा मा होनोमोनलाय ओ-बाहायनाय जाला आरो। दा जोङो गोदोनि समाव बांसिन मानि थाखाय नुयोमोन गोदोनि सुबुंफोरा मानो होनबा गावनि गथ' गथायखौ ओ-गोबां बुरजा बुरजा खाङोमोन नङा होमबा? साबा सयजन बेबायदि। दा एथ' बुरजा गथ'फोरखौहाय जाहोनांगौ लोंहोनांगौ बेबायदि समानै नायनो हायामोन आरो। मानि गासिखौबो समानैहाय फोरोंजोबनो हाया फोरोंथायाइ होनो हाया बेबायदिमोन आरो। गोदोनि सुबुंफोरा। दा बेनि बेखायनो गावनि गथ'फोरखौ माखासे रांखान्थि बिथिङावहाय ओ- द्रेसे ओ- बिदि जेंना सोमजिनायनि थाखायनो गावनि गथ'फोरखौ मा खालामोमोन गुबुननि न'खराव खामानि मावनो दोनथ'नाय साहा गलाफोराव बेबायदि आरो हिनजावसाफोरखौ बांसिन मा खालामो? बखालि दोनहरनाय हौवासाफोरखौ लावखार दोनहरनाय बेबायदि हाबाफोर बेबायदि मावनायखौ नुनो थाङोमोन आरो गोदोनि समावहाय। नाथाय बेथ' जोंना ओ गोबां ओ इनाय अनागार खामानि मावनाय जायो नङा होमबा। दा आरो बांसिन मा खालामोमोन गावनि ओ फिसा हिन्जावफोरखौ बांसिनै गुबुननि न'खराव खामानि मावनो दोनहरोमोन। मानो होनोब्ला फिसा हिनजावफोरखौ मा मा खालामोमोन फरायनायावहाय ओ गुबुनि न'खरावसो थांखागोन होननानै बिस एसेग्राब मानि सोलोंथाइखौ होनो नाङा हिनजावफोरनो हिनजावनि फिसानो जों मावनाय मोनजाखाया बेबायदि होननानै ओ फोरोङामोन आरो। किन्तु गुबुननि न'खरावबो हाबा जाहैयोब्लाबो जे न'खर सालायनायाव जोंहा सोलोंथाया गोनां नङा होमबा
ओ ओ
न'खर सालायनो थाखाय जोंहा सोलोंथाइनि गोनां दा माब्रै खालामोब्ला ओ न'खरखौ जौगाहोनो हागोन उम समाजनि सुबुंफोरजों न'खरनि सुबुंफोरजों माबोरै गोरोबनो बाव सोलोंथाइनि गोनांथि जायोना जाया नोंथां जायोना ना बेखौ गोदोनि सुबुंफोरा मिन्थियामोन आरो खालि मा गोदोनि सुबुङा मा जोंहा मावनाय मोनजाखाया गुबुननि न'ख खरसो थांगोन बेखौ फरायनानै ओरैनो फरायगारहोनाय जागोन होननानै फोरोङामोन आरो। दा गोदोहाय मा न'खराव बेबायदि गैयिनि थाखायसो दोनहरदों फरायनायखौ होआमोन आरो सोलोंथाइ होआमोन। आरो सिगां समाव एसेग्राबमानि मिथियामोन जे ओ मा होनो सोलोंथाइखौ होथारनांगौ होननानै, नाथाय आथिखालाव जि सरखारा जोंनो बेबायदि माखासे जोंनि गोरिब ओ माखासे गोरिबनि बिबांखौ नुनानैहाय सरखारा जोंनो मा नै रोजा गु मायथाइयावनो मा मोनसे सोलोंथाइनि मोनथाइ आयेन दानानैहाय बे ओ आयेननि गेजेरजों जेरै द' बोसोरनिफ्राय जिब्रै बोसोरनि गथ'फोरा मा गासिबो समान मोन्थायखौ मोना लानानै फरायनो हायो आरो बावहाय राव, धोरोम हारि बेबायदि मा मा बासिलायनाय गैया आरो गासिबो बेहाय बेंगुरा बेंगुरि गासिबो बाव मा समान मोनथाय खौहाय मोननानै सोलोंथाइखौ लानो हायो। बेवहाय जोंहा मा गोरिबनि सुबुंफ्राथ' बेबायदि जानाय-लोंनाय, गाननाय-जोमनायनि ओ माखासे आंखाल जायो नङा होमबा दा बे माखासे गोरिबफोरनि थाखाय ओ गाननो थाखाय फरायसालिनि द्रेस फरायसालियावनो मोनो जानायनि थाखाय सानजौफुनि आदारखौबो जोङो फरायसालियावनो मोनो आरोबाव जोंहा मा ओ फरायनो थाखाय फरा बिजाबखौबो जोङो स्कुलनिफ्रायनो मोनो। बे सरखारि फरायसालियाव गुदि फरायसालियाव मा जेबो माखासे दानारि मासुलफोर बा बे मान्थलि फिस बेफोरखौहाय लानाय जाया आरो। मानो होनोब्ला बेवहाय गासिबो सुबुंफ्रानो गोरिब जा धोनि जा समान मोनथाइ बयबो फरायनानै सोलोंथाइ लानानै मा जोङो दावगानांगौ बे नङा होमबा बेनिखायनो मा गासिखौबो ओ जाहाथे सोलोंथाइ लायो बिनि थाखायनो सरखारा बेबायदि माखासे सुबिदाखौ होनाय जादों आरो नाथाय थेवबो माखासे ओ सुबुंफोरा बेबायदिखौ सुबिदाखौ मोनसेयावबो गावनि गथ'फोरखौ मा ओ सोलोंथाइखौ होआमोन आरो दा सोलोंथाइ होनायनिफ्राय जोबोद जानगाराव थायोमोन। ओ खायफा खायफाथ' मा खालामोमोन मावनानै ओ गावनि गथ'फोरखौहाय गुबुनाव खामानि मावनो दोनहरनानै ओ माखासे बेथन दरमाहाफोरखौ लानानै फैखायोमोन आरो जाखानांगौ होननानै बेबायदि बे रांखौ लाबोनानै आरो न'खराव मा खालामफैगोन जौ लोंनानैसो मा खालामगोन न'खराव नांलाय खमलाय दावराव दावसि बेबायदिसो खालामबावो आरो जे सम बेजोंनो समाजाव माखासे जेंनाफोरखौ सोमजिनाय नुयोना नुवा नुयोना माने? बेबायदि जायोमोन आरो आरो दा जोङो बेफोरखौ लासै लासै ओ मा होनो गामिनि सुबुंफ्राबो लेखा फरायाव एसे दावगाबाय बेबायदिनो फोरोंगिरिफोराबो बेफोर हे जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय मा खालामनो हायो जोङो बाहागो लानो हायो जेरै ओ जाय भट सोरनि न'खराव साबेसे गथ' दङ' बेखौ खबर लाहैनो हायो। आरो स गथ'फोरा बबे बबेयाव थायो मानो फरायसालियाव मुं थिस'ना जाय बेफोरनि माखासे ओ बिमा बिफ बा जों सावरायनानै गोख्रोङै राहा लानानै बेसोरखौ फरायसालियावहाय लाबोनांगौ आरो बेे
औ
बिसोरनो खोन्थााहैनांगौ जे ओ फरायसालियावहाय बेबायदि ओ सुबिदाखौ मोनसेयावबो गावनि गथ'फोरखौ बेबायदि सोलोंथाइ होआब्ला जे ओ माखासे सरखारा ओ आयनाव आयेननि बेरेखा मावनायफोरखौहाय जेलाव लाङो। बा बे आयेननि बेरेखा बेवहाय जुरिमानाबो होनो गोनां जायो बेफोरखौहाय ओ गामिनि सुबुंफोरा मा फोरमायनानैबो हैनो हायो। फोरोंगिरियाबो खोन्थाहैनो हायो आरो दा नोंथाङा बो ओ फंनैसो सावरायनो हागोन।
अ हागोन नोंथां
औ
आंनिया आं दा फोरमायनो सानदों जोंनि बर'फ्रा गोदो बो खुन्दुं लुनो थाखाय एम्फौखौ मारै फिसियोमोन बेफोरनि बागै आङो फोरमायनो सानदों आर ना। अ जोङो जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदोनि ओफ्रायनो खुन्दुं लुनायाव अ आखा फाखामोन खुन्दुं लुनायानो जेरै खुन्दुं लुनाय आरो एम्फौ फिसिनायानो जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि हाबा होननानै आं बुंनो हायो आरो होनना बिनि गेजेरजोंनो जोङो गाव गाननो थाखाय जि जोम ना लादों आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ बेनि गेजेरजोंनो रांबो आरजिनो हादों आरो खोनादों ना नोंथां उम एम्फौ फिसिनाया जोंनि बर' आइजोफोरनि ओ ओ जोबोद मेहेरगोनां आरो सोमोनांथावमोन आरो बे एम्फौ फिसिनाय आदब एबा हुदाया बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं आरो दासिम सिमबो बे एम्फौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि बर' गामिफोरावहाय ना नोंथां
औ औ
बर' बर'फोराहाय इन्दि एम्फौखौ गावनो गाव न'आवनो फिसियोमोन आरो एम्फौ फिसिनाया सिख्रिनि बिदै दैनायनि फ्राय फिसा जानाय आरो मोननाय आरो मोननायनिफ्राय एम्फौखौ जालियाव फिथोब थोबनायनि बायदिसिना आदब दं ओ बे आदबफोरखौ बर आइजोफोरा गोसो मोदोम देहा मेलेम बाहायनानै मावनानो बे आदब बे आदबफोराव ब बे समावनो बायदि जोथोन लानांगौ आरो बे बर' आइजो फोरा रोंखाजोबगौमोन आरो मा खालामबा मा जायो एम्फौफोरखौ होमबासो आङो फोरमायनो सानदों एम्फौ फिसिनाया जेनेबा सिगां स समाव मारै खालामो बेखौहाय जों सिगाङाव ओ बे एम्फौ फिथोबखौहाय जोङो खुन्दुंफोरजों बिजिजों सुनानैहाय जोङो मा लाब बायदि बिदि बानायनानै खाथुमनानै दोनो आरोना बेनिफ्राय ओ ओ मा खालामो बेखौ सिख्रि जायागौ बेखौ सान्दुं अखा नाङै सिंफ्राव दोननाय जायो बिनि उनाव बेखौहाय सिख्रिया जेब्ला ओंखारो अब्ला ओ जों बेखौ जिब फोरावहाय बेखौ बानानै बिदै दैहैयो आरो बे बिदैखौहाय जोङो खानानै मोनसे जायगाफ्राव दोनो आरो आरो जिफ्राव नङाबा लेखाफ्राव जुनानै जेब्ला एम्फौआ फिसा फिसा ओंखारो अब्ला जोङो ओ बेखौहाय ओ मोनसे जायगा जेरै संग्रायफ्राव सान्दि राव जियाव दोननानैहाय जोङो ओ दोननाय जायो आरो बेफोरनो जों जाग्रा आदार हिसाबै जोङो इन्दि बिलावखौ बाहायो आरो। बे इन्दि बिलाइखौनो जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबां जायग जायगा जायगा गोजान गोजान जायगाफोराव नागिरनानै लायनांगौ जायोमोन आरो सिगाङाव बेखौ एम्फौनो होनो थाखाय। खायफाबा न'आवनो बां खान बानायनानै लायो एसे एनैयाथ' बुरजा एम्फबौ लायोबा थोया नालाय गुबुननि गामिफोराव। नागिरहैनानै बासे बानानै बेखौ लाबोनाय जायोमोन आरो खायफाबा साइकेलाव थिखिनानै लाबोनाय। नुनो मोन आरो जोंनि जोंनि बर' आइजोयधपफोरनि हाबा मावनायखौहाय। जे‌बला जोङो। एम्फौआ गिदिर देरो अब्ला जोङो बेखौहाय ओ बेखौ। माबायावहाय खांनाय जायो जेरै। औवा गन होनानै बेहाय ओ इन्दि बिलाइ गिदिरफोर बेखौहाय खाथुमनानैहाय बेहाय एम्फौखौहाय बाहोनानै जाहोनाय जायो आरो बेखौ जाहोनायाव जेरै। जि दख'ना सुरिफोर नङाबा बेलसा बेफोरखौहाय। खाथुमना होयो आरो जाहाथे एम्फौआ ओ जेबो। एम्फौ एनला बाया मोस्रोम मुला बाया बेफोर था थाम्फैफोर। अरेबा एम्फौआ थोयो नालाय बेनिखायनो बिसोरखौ जेबो बानो हायि बायदि खोबथेनानै दोन खोनादोंना नोंथां औ। बिनि उनाव जेब्ला बिसोर आदारफोरखौ जाखांजोबनानै मोनो अब्ला ओंखारो अब्ला एम्फौखौहाय जोङो। जालिफोराव जेरै ओ खामब्रि बिलाइ नङाबा। ओ मा। बे माबाफोरावहाय बेहाय बाखां होनाय जायो आरो बेखौ। बेखौहाय लोखोना बिलाइफोरावहाय बेवहाय बाखांनानै गाव। एम्फौफोराहाय लाथा खानानै गावनि खुन्दुंखौ दिहुननानै जेरै फिसौ बानायनानै बेहाय लाथा खायो आरो। बे लाथा खानायफोरखौहाय जोङो साननैसो। नि उनाव बोखानानै जायो बोखखांनायनि उनाव जोङो। जिरनाय जायो आरो जिरनानै।
जोंङो जिरनानै मोननाय एम्फौखौ फानो आरो खायफाबा जायो आरो। बेखौहाय जोंङो इन्दि बिलाइ लायनायावबो सिखायफाबा इन्दि। इन्दि एम्फौजों सोलायनाय जायो आरो जायनिाव इन्दि बिलाइ लायदों बे एम्फौखौ हैनाय जायो खायफाबा बिलाइफोरखौ। लाबोयो आरो बेबायदिनो जोंङो। जानानै आंलायनायफोरखौहाय फानो आरो फाननानै जों गोबां रां आरजिबो। बेनि अनगायैबो जोंङो बे फिथोब फिथोबफोरखौबो। फाननानै जोंङो रांखौ आरजियो आरो। फिथोबनि बेसेनाबो जोबोर गोबां। बे स्टेपखौनो लुनानै दिहुनो जेरै। बे फिथौखौहाय रुनानै। गोबां स गुलुंनानै साननैसो बेखौ। खाथि बिलाइफोरजों लुथुमनानै दोननानै गुरै खालामनानै बेखौहाय जोङो थावख्रिजों लुनानै। खुन्दुंखौ दिहुनो आरो गोदोनि दिनावहाय। बेबायदि बेबायदिनो जेब्ला। फिन फिसा दिहुनफिनोब्ला जों मा खालामनाय जायो बे फिथोबखौनोहाय। खुन्दुंजों बिजि सुनानैहाय जोंङो मालाफोरबायदि। माबाखांना जायो सुखांनाय जायो आरो बे फिसा बिदि बानायनानै दोननांगौ आरोना। बेबायदिनो जोंङो एम्फौखौहाय फिसिनाय जायो आरो बे एम्फौ जोंनि। जोंङो गोबां मुलाम्फाबो मोननो हादों आरो जेरै जि। जोम गाननो जोमनो बे एम्फौनि थुनो जोंनो दख'नाफोर बानायो। जोमग्राफोरबो दं आरो जोमनो थाखाय जोंङो बायदिबो गोदोनि दिनावहाय दानाय जायोमोन आरो बे इन इन्दि एम्फौजोंनो दिहुननाय जिफोराहाय जोमनोबो बिराद मोजां जायो आरो थान्दा बोथोराव अ गुदुं जायो था ओमफाय गरम बोथोराव बेहाय थान्दा जायो आरो जोंनि गोदोनि बर' सुबुंफ्रा बांसिन बाहायोमोनो आथिखालावथ' बिनि बेसेना गोबां जाब बाय सिगांनिफ्राय बेसेबां बेसेनमोन दा बे बेसेनाहाय बेनिफ्राय बांसिन जाबावबाय आरो ना खोनादोंला नोंथां?
औ खोनादों।
औ बेनि अनगायैबो जोङो एम्फौ बे एम्फौखौहाय जोंङो जानायावबो बिराद मोजां माखासे प्रटिनफोर भिटामिनफोर थायो आरोना।